आनि बेसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
दायो आङो ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दङ'
ओ अब्ला नोंथांजों गुबुनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ जोङो सुबुं माहारिया ओ जोङो माबायदियै ओ गावनि सावस्रि एबा देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो आरो जोङो ओ मा मा जानाय लोंनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थायोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो सुबुं माहारिया गावनि देहाखौ एबा सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय नाङि जिरादखौ जेरैबायदि दानि गोदान मुगायाव ओंखारनाय जां फुड
औ
जाय जेरै पेकेटनि बानायनाय चिप्स मिथाइ खुरखुरि बायदिसिना जानायखौ जोङो होबथानो नांगोन मानो होनब्ला बेफोर बेफोरबायदि जिरादखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव खायसे खायसेनि सोलेराव जेरैबायदि गेस्ट्रिक आरो उन्दैफोरनि फारसे नायोब्ला जोङो जेरैबायदि बांद्राय मिथाइखौ एबा थावजों एवनाय मेथायाइखौ जायोब्ला जेरैबायदि गोबाल'नाय सोरहाबा उदैनि प्रब्लेम बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जों जेसेबां हायो थावजों एवख्रुबनाय एबा दानि गोदान मुगायाव ओंखारनाय खुरखुरि चिप्स बायदिसिना गोदान गोदान पेकेटआव सोनाय जिरादफोरखौ जों जानायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। अब्ला जोंनि देहाया एबा सावस्रिया मोजाङै थागोन। आरो जों गिबियावनो गावनि देहा एबा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय फुङाव थाबनो सिखारनानै एक्सारसाइस एबा योगा बायदि आसनखौ खालामनो नांगौ।
औ
अब्ला जोंनि देहाया राफोद एबा स्वासथ' थायो। मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिनि देहाया मोजां थायोब्लासो सासे सुबुङा मोजाङै खामानि दामानिखौ मावनो हायो जेब्ला नोंनि देहाया नोरजिया जायो अब्ला नों गासैबो बिथिङावनो गोसो गैयि एबा बानाय जालाङो।
औ नंगौ
बेनिखायनो नों गावनि देहाखौ जेसेबां हायो एसेबां जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो गावनि मोखां बायदिसिना खौ सुनानै जोङो हायाब्लाबो गिलाससे दैखौ जोङो लोंथारनो नांगौ। अब्ला जों गेस्टिक बायदिसिना बेरामनिफ्राय खारग'नो हायो।
नोंगौ
आरो बेनि अनगायैबो जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नांगौ बिबांनि प्रटिन कार्ब'हाइद्रेट भिटामिन बायदि थानाय मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइखौ जों जानो नांगौ। अब्ला जोंनि देहायाव नांगौ बिबांनि केल'रिन एबा केलसियामखौ जों मोननो हायो। जोंनि देहायाव नांगौ बिबांनि भिटामिन एबा कार्ब'हाइद्रेट बायदि गैयैनि जाउनाव खायसेनि मोदोमाव सानाय सु सुनाय खर' गिदिंनाय बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों हायोब्ला सम सम फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाखौ जानानै जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनो नाजानांगौ।
औ
गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जों फारफ्रोम बिथिंजोंनो मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाखौ गोबां रासायनारि हासार बायदिसिना होनानै थाबनो देरनायनि थाखाय फालांगिरिफ्रा होयो बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहायाव खायसे बेरामा साग्लोबो दिनै कभिड नाइन्टिन बायदि बेरामनि थाखाय खायसेया जानायनि जाउनाव जानाङि बेराम जेरैबायदि सानाय सुनाय खर' गिदिंनानै गोलैनाय बायदिसिना जानायखौ जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनगासिनो दङ।
औ
आरो बेनि अनगायैबो जों बांद्राय एवख्रेबनानै जानाय एबा रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव बांद्राय मस्ला मस्लि होफबनाय ओंख्रि बायदिसिनाखौ जायोब्लाबो जोंनि लिभारनि बायदिसिना प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जों जोंनि गामि ओनसोलाव रासायनारि हासार होआलासेनो मावनाय आबाद जेरैबायदि गोबोरखिजों मावनाय आबाद बेफोरनि मावनाय आबाद जेरै जोङो मैगं थाइगंखौ जानो हायोब्ला जोंनि देहायाव बांद्राय बेराम जानायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो साफ्रोम न'खरा हायोब्ला गाव गावनि न'आवनो एसेब्लाबो आबाद मावनानै जानो नांगौ जाहाथे जों
औ
बेफोरबायदि गोदान गोदान मुगायाव दिहुनन्नाय रासायनारि हासार होफबनाय मैगंखौ जानाङि
औ नोंथां
दा नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों जे जोंनि बेमार आजार जानायनि जाहोना जोंनि जानाय लोंनायनि सायावनो जायो ओ जोङो जोङो गावखौनो बेमार आजारनिफ्राय हमथा होबथानोब्ला जों गिबियावनो जोङो गावनि जानाय लोंनाय खौ जोङो आन्दाज लानांगोन जोङो माबायदि जायोब्ला जोंनि देहाया ओ गोग्गो थागोन आरो ओ जोंनि गिबियावनो जोङो जेबो जेब्ला जोङो सिखारो फुङाव अब्ला जोङो मोखां सुखांनानै गिबियावनो गेलासे दै लोंग्रोनां गोन ओ जेबो जायिनि सिगांनो ओ बे गिलास एसे दैया जोंनि गेस्ट्रिकफोरनि थाखाय माने गोबां हेल्प होयो आरो आरो जोङो दै लोंखांनायनि उनाव जोङो जेबो ओ बेफोरबायदि पेकेटनि मेथाइ थावजों बानायनाय गोबां फिथा ओ जेरै फिथा बेजों लोगोसे गोबां सिंग्रा बायदिसिना ओ फकरा बेफोरबायदिखौ जायालासिनो जोङो ओ गिबियावनो ओंखाम जानांगोन नङाबा जोङो गाइखेर होयै लाल साहा बे संख्रिनि साहा बेखौ लोंग्रोनांगौ बिनि उनाव ओंखाम जानांगौ ओ जेब्ला ओंखाम जाखाङो अब्लासो जोङो माने गोसो बायदि मुवा बेसादखौ जानो हायो आरो ओ
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहाया गोग्गो बा स्ट्रं जायो आरो लोगोसे ओ जेब्ला जोङो ओंखाम जाखाङो अब्ला जोङो गोबा गोसो बायदि मुवा बेसादखौनो जानो हायो आरो नोंथां जेरै अ दाथ' गरम बोथोर सोलिबाय थादों बेफोरनि मा खासे कलड्रिंक पेपसि ओ लोगोसे ओ पेकेटनि माखासे मेथाइ बेफोरबायदिखौ जोङो थांनायनि उनावसो जानांगौ अब्ला जोंनि देहायाव माने बेमार आजारनि नारसिननायखौ नुनो मोना आरो जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोङो ओ जानाय लोंनाय गोग्गो दैजों लोगोसे मोजां जानाय लोंनाय आदारजों लोगोसे माने जोङो ओ अर्गेनिक बारफोरखौ जानांगौ आरो माने बांद्राय न' सिङाव उन्दुसोमबाय थाब्लाबो माने जोङो माने कारेन्टनि फांखा नि बार लाबाय थाब्ला माने जोंनि देहायावहाय गोहोम खोख्लैयो आरो बेनिखायनो जोङो जानाय लोंजनायजों लोगोसे जोङो अर्गेनिक बारहावा जानायफोर जानांगौ आरो आरो नोंथाङा बुंदों जे कभिड नाइन्टिन नि बिजि लानानै भेक्सिन लानानै जोंनि देहायाव जोबोद गोहोम खोख्लैदों सानाय सुनाया बांनो हमदों नोंगौ नोंथां बेयो थारैनो माने जोंनि देहाया जेब्ला कभिड नाइनटिन जायैनि सिगां माने जोङो गोबां खामानि मावब्लाबो माने मेंनो रोङामोन बानाय गैयामोन सानाय सुनाय खममोन नाथाय दा जोङो कभिड नाइनटिन लाखांनायनि उनावहाय माने माखासे आइजो बा हौवा माहारि माने सुबुं माहारिखौनो माने गोबां सानाय सुनाय बेमार आजार माने एसे खामानि मावब्लानो मेंनाय बानाय बेफोरबायदिखौ माने गोबां खोनानो मोन्दों आरो नुबोदों आरो नोंथां मानो होनोबा बेफोरबायदि माने बैफोर बिजिफोरखौ आं सानो जे जोंनि माने देहायाव माने थाब बेमार आजार जाथों माने थाब गोहोम खोख्लैथों होननानैसो माने लाहोनाय जादों बायदिखौ आङो दा एसे मोनदाङो आरो नोंथां लोगोसे जोंहा जानाय लोंनाय माने जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय माने जोङो नोंथाङानो बुंबाय यगा माने फुङाव मरनिं एक्सारसाइस खालामनांगौ लोगोसे बेलासियावबो माने बैफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ जे जायफोराहा प्रेसार दङ माने हाइ प्रेसार बैसोर बायदि मानसिफोरा फुं आरो मोनायाव एक्सरेसाइस खालामोबा माने माने एसे स्ट्रं थागत थायो आरो नोंथां
औ
आरो जोंहा जोंनि माखासे फुङाव सिखारनानैबो खारनांगौ जाहैदों आरो जोंहाथ' दा गोलोम बोथोरावहाय माने गोबां खामानि मावनाय दांनाय दैज्लां बोथोर दुब्लि फोथाराव मावनानै माने जोंनि गोलोमदैफोरा बाहेरायाव ओंखारलांनाया माने जोंनि देहाखौ माने राफोद स्ट्रं खालामो जाहैदों माने गोजां बोथोरावहायथ' जोंहा गोबां गोजांनायनि जाहोनाव दल' दल' थानाय जायो हरावबो बिनि थाखाय गोजां बोथोराव जोङो बांसिन फुङाव सिखारनानै मर्निं एक्सरेसाइस खालामोबा माने जोंनि देहाया स्ट्रं जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जों देहाखौ स्ट्रं लाखिनो होनोब्ला बेनो जे माखासे गावनि देहायाव खारनाय यगा खालामनाय आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो सम मथे आरो माबायदि जानांगौ बेफोरबायदि बेफोरबायदि रुल्स मथे सलियोब्लानो माने जोंनि देहाया इसट्रं एबा थागद थायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ
बिदिब्ला दायो जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि जा सावरायनाय आयदा बेहाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां नांदों आसा खालामो आरो उननि सम फोराव जों मोजाङैनो सावरायलायनो मोनबावो
औ नोंथां आरो नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय जे नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ
बेखिनियावनो एसेनोसै औ